हेल‌ौ नोंथां खोनादों ना।
औ नोंथां खोनादों।
ओ सानजौफु समनि नोंथांनिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ औ नोंथां।
औ आसा खालामो नोंथाङा सानजौफुनि खाजाखौ जाबाय खोमा।
औ नै दासो जाखांदों नोंथां।
औ औ।
औ।
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोननैसो आयदाखौ लानानै। खोथा सावरायलायनो होननानै। ओ फन खालामदोंमोन नोंथांखौ।
औ नोंथां।
नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन थारैनो।
औ। ब्ला आयदाया जाहै बाय ओ बेबायदिनो आङो गलाय मोनदेर आयदाखौ लानानैहाय सावरायनो होनना सानदों आरो।
औ नोंथां।
औ दा आयदाया जाहैबाय जेनेबा। जोङो मानो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
जोंओ मानि थाखाय साखोन सिखोन थानांगौ जोंनि जा सोलिबाय थानाय जोंनि बे जिउ खुंनायाव।
औ
मा जाहोननि थाखाय जोंङो ओ सि जोम मोजाङै सुस्रां लोबस्रां जोमनांगौ मा जाहोननि थाखाय जोङो दुगैनांगौ आरो बेबायदिनो बेनि अनगायैबो आं आरो नैथि आयदा आङो बेनि सायावबो सावरायनो सानदों जे दा कनिमुवा जोंनि जा हासि सिङाव मोननाय बायदिसिना खनि मुवा आरो बेसेन गोसा बायदिसिना बिदिनो बेनि सायाव बा गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम सोंलु सोंनो नागिरो जे जों मानो थाखाय साखोन सि सिखोन थानांगौ आरोखि
औ औ थारैनो औ गोजोन सानजौफु समनि आंबो नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ आंबो गिबि गिबियावनो बावहरबाय
औ गोजोननाय थाबाय
आ दा नोंथांनि जा फोरमायनाय लेखा आं बे आयदाखौ बुंनो सानदों जे नोंथाङा बुंदों आंखौ ओ जोंनि दासान्दि ना दा साखोन सिखोन होन मानो थानांगौ
औ
औ साखोन सिखोन मानो थानांगौ होनना बुङोब्ला जों जों थांना थासान्दि समाव
औ
अरायबो जोङो साखोन सिखोन थानाया ओ गोनां आरो मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला जोङो साखोन सिखोन थागोन ओ अब्ला जोंनिया मा जागोन बेराम आजार बायदिसि सिनायनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन जेब्ला नोङो गाननाय जोमनाय बायदिसिना जानाय मुवाफोर। खौ नोङो गाज्रि जागोन बा गाज्रि लोंगोन बा गाज्रि गाननानै थागोन अब्ला जोंनियाव मा खायसे बेरामफोरा मा बारस्लायनायनि जे सान्सेस थायो आरो
औ औ
औ आ आरो नोंथाङा बुंबावदों जे खनि मुवा
औ
आ बे खनिमुवा होननानै बुङोब्ला सरासनस्रा ओ जोङो जों दा बाहायबाय थानाय खायसे गोबाङानो खायसे नङा गोबाङानो ओ खनि अन्थाइनिफ्राय सो -सो सोदांनानै दिहुनजानाय आरो दा जों नायनो थाङोब्ला जोंहा थाव
औ
सिन थाव पेट्रल डिजेल आ गोबांआनो जोंहा मा आ हा सिंनिफ्राय दिहुननानै जोंहा खायसे सोदांसालियाव सदांनानै जों बेखौ मा खालामो बाहायथाव खालामनो हायो आरो दा ओ सुनै अन्थाइ होनना बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो मा खालामो बे हा सिङाव ओ जोङो हा सिंनिफ्राय जोङो दिहुनो बेखौ
औ औ
बेसेबांबा बोसोर बोसोर ओ सिङाव थाबोनाय हा सिङाव थाबोनाय खायसे जाय मुवा जेरै जोङो खैला जोङो मोनो हा सिंनिफ्राय। आरो गोबां बेसेन गोसाफोर जोङो जेरै सना मोनो
औ औ औ।
बेसेन गोसा गोसा जोङो बेवहाय डायमन्ड मोनो।
औ।
बेफोरखौ जोङो ओ हा सिं निफ्राय बोखांनानै जोङो मा खालामो बेखौ जोङो खायसे सोदांसालियाव जोङो सोदांनानै जोङो बेखौ मा गावनि आंगोथि गुबै महरखौ जोङो होयो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ बे गुबै महर होनानै जोङो बेखौ मा खालामो जोंनि जा सोलिबाय थानाय जा समाव जोङो बेखौ बाहायनो हानाय
औ।
ओ बै मोनसे ओ माबासिम जोङो लाना थाङो आरो जेनिखौ जोङो बाहायनानै जों माबा मोनसे मुलाम्फा मोननो हानाय जोंहा बेखौ राहा दिहुनो आरो। ओ दा आङो नोंथांखौ बेखौनो सोंनो सानदों जे बे नोंथाङा बैफोरनि सायाव ओ मा बुंनो सानदों जेराव ओ जोङो साफा थानांगौ आरो जोंहा ओइ खनि मुवा बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना अननानै?
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ।
ओ नोंथाङा आंनो बहुद माखासे बाथ्रा खोन्थाबाय बेनि थाखाय आङो नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ नोंथां।
नोंथाङा आंखौबो फोरमाय नाय लेखा बा फोरमायजानो लुबै लुबैनाय लेखा आंबो फोरमायनो होननानै सिगांदों आरो
औ नोंथां।
दा गिबियावनो गिबि आयदा हिसाबै जोङो मा सावरायदोंमोन होनना बुङोब्ला जा साखोन सिखोन थानाय।
औ
सिखोन मानो थानांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो जेब्ला गोबाव समहालागै साखोन सिखोन थाया बिदिनो गावनि देहा सोलेर एबा जोङो ओ साखोन सिखोन खालामाब्ला मा जायो बे देहा मोदोम बिदि बि बिगुराव जोंहा माखासे ओ मा होनना बुंगोन गाराय जानो हमगोन। बिदिनो माखासे बेरामफोरा जोंनाव ओ साबदेरगोन औ। ओंखायनो जोङो मा जानांगौ जेब्लायबो जोङो साखोन सिखोन थानांगौ। दुगैनांगौ आरो माबा मोनसे जोङो खाजा जानो थाखाय बिनि सिगाङावनो जोङो साबोनजों आ आखाइ सुनांगौ।
औ
देथलजों आखाइ सुनांगौ। माबा मोनसे बिदि बिदिनो गाज्रि बेसाद दाङोब्ला गाज्रि बेसाद फोरखौ जोङो जुदि हमफ्लाङोब्ला बेफोर खौ जोङो साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जों मा फोरजों जों आखाइखौ सुनांगौ आरो। आरो बिदिनो साखोन सिखोन होननानै बुंङोब्ला जों जा गानबाय थानाय गस्ला बिदिनो सि जोम
औ
थ' जोंहा जेब्ला गानबाय थायो गानग्लिबाय थायो अब्ला बियो मा जालांगोन ओ जोंहा जिनिर नांगोन गोन बिदिनो गाज्रि माबा जागोन गोन। अब्ला बेखौबो मा जागोन जोङो साखोन सिखोनै जोङो साफा साफायै सुनांगौ आरोखि। बायदिसिना नि बोमा होनानै सार्फ होनानै साबोन बायदिसिनाजों बे जोंनि जोमनाय गाननाय सि जोमखौबो जोङो साफायै सुनानै साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो बेबायदिनो ओम आरो मोनसे गुबुन आयदा जायखौ जों सावरायदोंमोन बे जाहैबाय खनि मुवा
औ औ
बे खनिमुवानिफ्राय जोङो मा मा बानायनाय जायो होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा खोन्थाबायानो जे जोंहा बेनिफ्राय जोङो सोदांसालिनिफ्राय सोदांनानै बै खनि मुवा बेसादफोरखौ मा बाहागो खालामनानै बा गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमहाय माबाय दिहुननो हायो जेरै जोंहा पेट्रल दिहुनो बिदिनो दिजेल दिहुनो केर'सिन दिहुनो आरो जोबनायाव जों मा दिहुनो आल खेथ्रा दिहुनो बायदिसिना मम बेफोरखौबो बानायो बेनिफ्राय बेनो बेबायदि आरोखि आरो हा सिङाव जोङो बेबायदिनो माखासे बेसेन गोसा सम्पद मोननो थाङो होनना बुङोब्ला जोंहा सना सना आरो हिरा होननानै बुङो जायखौ बे सनायाथ' जोंनि बयनिख्रुइबो सिनायजानायगोन ओ बेसेन गोसा एब बा जायखौ जोङो धाथु हिसाबैबो होननानै बुङो
गावनो गाव नोंथां
सनाखौथ' जोङो बांसिन बांसिनानो देलायनाय हिसाबैसो बेखौ जों बाहायो बे धाथुखौ जोंहा बे सनानिफ्रायनो औ बे सनानिफ्रायनो जोङो माला गोदना गोदोनायाव गाननाय माला आरो ग खोमायाव गाननाय स सना बेबायदिनो आखाइ आसियाव गाननाय बिदिनो आसिथाम आरो आसान लोगोसेनो आरोबाव गन्थंङाव गाननाय नाफुल होननानै बुङो जायखौ जोङो बेबायदि माखासे माखासे जोङो देलायग्रा मा बानायना लानो हायो गावनि माखासे मा होनो गहेना बानायनानै लानो हायो आरो जों
जायखौ जोङो उम औ जायखौ जोङो मोदोमाव गाननानै जों समायहोनो हायो
औ औ गावनि महरखौ समायथि होनो एबा समायहोनो थाखाय बे सनाखौ जोङो बाहायो आरो बिदिनो ओ हिरा होननानै बुङोब्लाबोथ' बेयो बयनिख्रुइ बेसेन गोसा होननानै बेखौबो जोङो बुंनांगोन हिराखौबो जोङो बांसिनानो बिदिनो देलायनाय हिसाबैनो जों बाहायनाय जायो औ समायना नुहोनायनि थाखायनो जेरै जोंहा आसिथामफोराव बेखौ होनाय जायो समायसिन होनो थाखाय बिदिनो गोदोनानै माला बा बेफोरावबो जोङो बाहायो खोमानि सना बायदिसिनायाव जों बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरोखि औ दा अब्ला माखासेमानि मोनथियै बाथ्राखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनथिनो हाबाय बेखायनो नोंथाङा जे गावनि बेस्थ' एबा बेबायदिनो बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो आंनो जान्दिसे सम होनानै आंजों सावरायबाय बेनि थाखाय आङो नोंथांनो जोबोर गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय
आंबो नोंथांनो आंनि गोजोन हामलायनायखौ आरो फंन बे बावहरबाय जे नोंथाङाबो आ दिनै जोबोर मोजां मोजां खोथा आंनो फोरमायलांबाय। जाय खोथाखौ आं मोन मिथियामोन दिनै बे खोथाखौ नोंथाङा फोरमायबाय। बेनि थाखाय साब खर बावबाय आरोबाव इयुनाव बेनिख्रुइ साबसिन खायसे खोथाफोरखौ जों सावरायनो मोननानै दं आसा थिबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। गोजोन्थों।